हेल' हेलौ
औ औ
औ नोंथां खोनादों ना औ खोनादों फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासि
औ गोजोन फुंबिनि नोंथांनिसिमबो
ओ नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
औ औ
ओ जेनेबा नोंथाङा दाउबाय फेरदेरना फेराखै
औ दावबायनायाथ' ओरै गोजान जायगायाव दावबायफैयाखै ओरैनो खाथि खाला माने मोजां नो दावबायनानै बेबायदिनो खाथिनि जायगाफोराव थांफेरबाय आरो
औ ओ नोंथांनि ओनसोलफोराव माबा फोर मोजां दावबायग्रा जायगाफोर दों नामा नोंथां?
अ जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि एसेबां मोजां गैया एसे गोजानाव दोङ जेन'बा जोंनि न'निफोरनि जिथाम जिब्रै किल'मिटारनि गोजानसो बेफोरबायदि गोजान जायगायाव दोङ आरो जेनेबा जोंनि साहाथिजाय इखि दोङ जोंना ओ भुटान बरडार सिमानि खाथियाव सकि हाजो दोङो, दारागाव हाजो बेफोरबायदियै माने मोजां बेरायथावना जायगा दङ आरो जोंनि खाथियावबो बेफोरबायदि।
बुंदों जेनेबा दारागाव सोगोन दा थांफेरबायना बेयाव ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा बेफोरनि बायदि इ जागा जेनेबा माबादि थासारि आरो थांनानै माबादि नाङो गोसो फोरखो जेनिबा फेमिलि थांजाना थांजा न'खरनि बेफोरनि बागै नोंथाङा सुंद'यै बो फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा
औ औ एसे फोरमायना होनसै।
औ।
बेफोरबाय बेयाव माने मोनसे दारागाव बा सुकि बे मोनसे नेचारेल मिथिंगायारि जायगा आरो। बेवहाय माने ओ साफ्रोमबो सुबुंआनो माने जेन' एनि बैसो जायखिजाया बैसोनि सुबुं आनो थांनानै बेवहाय माने मिथिंगाजों गावखौ गोसोखौ गोजोन होनो गोरोबहोनो हायो। बेयाव ओ दैसानि ओमफ्राय बोहैबोनाय स्राय स्राय दैजों दुगैनाय बा बेनि सेरसेेर सेर बायदिसिना नोंथाङा जाग्रा मुवा लां फानानै बिनि दैसा सेराव संनानै जाहैनाय मोनसे माने बारजों गोरोबनाय मोनसे फिल् मोनदाङो आरो बेवहाय थांनानै। आरो न'खरनि गासै फेमिलिखौबो लांफानानै ज जयैनो खनसे बेरायना फैनाय बेयाव सुबिदा होनाय जादों।
औ।
माने बिफां सेरफोराव जिरायनानै गोजोन सिरि सारायै बेवहाय गोसोबायदि माने रंजानानै गोसोबायदि जायै लोङै फैनो हायो।
औ। बेफोरबायदि आर ना नोंथां।
औ औ औ बेफोरबायदिनो। बेफोराव बेरायनो थाखाय जों खाथि ओनसोलावनो इमान गोजान नङा ओ जों बेफोरावनो गोसो बायदि मालाबा मालाबा थांना फैयो लोगोफोरजों बेरायना फैयो।
ओ जेनेबा बेफोरबायदि जायगायाव जेनेबा मिथिंगायारि फिथाइ सामथायाइफोरबो मोननो हागोन नामा नोंथां जेनेबा बैग्रि थैग्रि बिदि।
अ अ बेफोरबायदि फिथाइ मोनना जों माने ओ जों बेफोरबायदि बागान बानायना दोनदों आरो। जेन'बा जों थ थांनानै बेफोर फिथाइफोरफोरखौ जानो हायो गावनि लुबैनाय बायदि माने मोननो हायो आरो गोसो बायदि जानो हायो खानानै बैग्रि बिफां बिदिनो बायदिसिना हाग्रानि दंफां लाइफां बिफां लाइफां जोंनो बुंफबनाय हा आरो बेफोर जायगाया
जा नोंथां आरो बेवहायथ' दैमा दोंङो बे दैमाया जों सुबुं माहारिनि थाखाय दुगैजाथाव ना दुगैजाथाव नंङा
अ बे दैसायावथ' दैमायाव माने बेथ' ओ दैयाबोथ' बेजों हाजोसानिफ्रायनो बोहैबोनाय आरो मोजां दैया
औ
बेयाव जेबो गाज्रि बेसाद जेबो गारहरनाय जाया गोजौनि सानि हाजो सानिफ्रायनो बोहैबोयो बिफां लाइफां मिथिंगायारिनि गेजेरजों बेनि थाखायनो बे दैया मोजांङानो एसे गोजों साफा थाजिम गुसु मोनो आरो बेवहाय दुगैयोब्ला
बेवहाय गोबां दावबायारि फायनाय नुयो नामा नोंथां जेनेबा
फैयो बेवहाय गोजाननिबो फैयो जोंनि खोला साइडनि मानसिफोरा गोबांङानो फैयोब्ला सानदुं दुंनाय गरम बोथोर जायोना बेफोरबायदि गुदुं बोथोराव माने बांसिनानो बे जायगायाव फैयो आरो जोंनिथिं माने गावसोरनिनि समफोरखौ नायनानै दावबायारिफोराबो माने गोजोननाय सुदेमबाराव गावखौनो थाजिम खालामनो फैयो बेफोरबायदि जायगायाव गोजान गोजाननि आरो नोंथांङाबो बेफोरबायदि जायगा बेरायनानै मोजां मोनो नामा।
औ नोंथां मोनो आंबो जायगा बेरायनानै जोबोरैनो मोजां मोनो।
जेनेबा नोंथांङाबो माबायदि जेनेबा जिउआव मा मा जायगा बेरायो बा बेरायनो सानदों इयुनफोराव बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो
औ हागोन नोंथां जेनेबा आंथ'‌ओ दा मा होनो आं आसाम हादराव थायो नालाय आसाम हादरनिनो खाथियाव मोन से दोंङो आरोना जेनेबा जों बाहेरा हादोद बे हादोराव आं थांफेरबाय जेनेबा भुटान आरो ना बे भुटानाव आं थांनानै माबायदि मोनदों माबायदि एक्सपिरियेन्स आरो बे सुबुंफोरनि माबायदि बेब'हार नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो नाय सुं द'यैब्लाबो जेनेबा आंङो भुटानाव थांहैदोंमोन बे भुटान रायजोआव थांनाय लोगो लोगो गोमोहाबदोंमोन जि बिसोरनि जि लामा जेनेबा बिसोरनि जि न' बां ओरैबायाददि समायना ना नोंथां माने नुबानो गोसोखौ बोहोयो आरो ना जेनेबा लामाफोराव गा ज्रि जाबोर दाखोर गारनाय गैया आरोना साफा ना आरो बेवहाय सुबुं अनजिमाया खम जानायनि जाउ उनाव गारि सालायनायफोरा एसे खम जायो आरो ना नोंथां जेनेबा जोंनि बे आसाम आसाम हादराव हादरसायावथ' गोबोर खेमफा सुनाय खोनानो मोनो जेनेबा गुवाहाटि सरपाव थांबा औ नाथाय बे जोङो भुटानाव थांबा बे फेम्पा सुनायफोरखौ खोनानो मोनो आरोना नोंथां बेवहाय जायगाफोरा मोजां मोजां क्लिन साब सिखोन दोनो आरो आरो सुबुं फोराबो मोजाङैनो रायजलायो आरो जोंनि भाका हिन्दी राव बि रायलायो आरोना बिसोरो हिन्दी आरो इंग्लि फोरोनना बेवहाय सोंजायो जुदि नोंथाङा लामाफोर आन्दायलाबायोब्ला बिसोरनि लकेलफोराव सोंबा बिथांमोना मोजाङैनो खिन्थायो आरोना खोन्थायो ओ बेवहाय जोंहा मा होनो बांसिन जे भारतनि सुबुंफोरा पेट्रलसोनो थाङो आरोना बेवहाय माने पेट्रल एसे खम जायो आरो ना जोंसाय औ दाथ' गोरलैसे खम खममोन आं थांबा ओमफ्राय दाथ' बारायबाय बे खमानो जाबाय जोंजों बे पेट्रोला बेनि अनगायैबो बेवहाय मा होनो नायनो लागा गोबां दोङ जेनेबा मोनसे ब्रिज दङ आरो ना बेवहाय मानसिफोरा सबबो फट' खेबनो थाङो आरोना आरो बेजों लोगोसे बोहैबोनाय दैसा स्रि स्रि खोलो खोलो जेनेबा मिथिंगायारि सोदोब। दाउ गाबनाय। ओमफ्राय जेनेबा दैजों अन्थाइजों बुजाबनानै जेनेबा सावोन बेफोरखौ खोनानानै मोजां मोनो आरोना जेनेबा बार खोलो खोलो बेवहाय थांनानै माइन फोरखो एसेबाबो गोजोननाय मोनो। जेनेबा जोंनि मेलेमफोरा जेनेबा स्ट्रेसआव थायोब्ला बेफोर जायगायाव थांनानै थान्दा मोनो थायो आरोना आरोना नोंथां आरो बिस बिसोरनि जि न' एबा न'फोर लुनाय स्टाइल बेफोर जोबोर मोजां सम समायना आरोना मोनसे लेभेलावनो जेनेबा बांद्राय गोजौ गोजौ बिलडिं द्रायबो नंङा मिडियामनि आरो मिडियामनि गोजा आरोना नोंथां? आरो बेवहाय गोबां मोजां मोजां बिदिनो बुद्धिस टेम्पोलफोर नुनो मोनो नोंथां सा नायथाव नायथाव जा ओ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ जेनेबा जों दा औ ओजों माने भुटानाव हाबहैनोबा जों गिबियावनो माबायदि जेनेबा आसामनिफ्राय माबायदि एन्ट्रि हाबनायनि राहाखौ जों मोननो हायो एसे फोरमायना हो नोंथां।
जोंङो गिबि हाबनो नांगौबा ओ आवगाय बेलेगमोन दा सोलायबाय। ओ दानिखौ बुंनो सानदां नोंथां। ओ दा जोंहा जेनेबा भारत हादरनि एस एस बि बिसोरो जोंखौ चेकिं खालामग्रोयो। बेनि उनाव जोंङो भुटान गेटआव थांङो भुटान गेटआव जोंहा ओ नायग्राफोर थायो सानै बे नायग्रा याव जोंहा आधार कार्ड बियो आरो ना। थांनि ओमफाय नों थांङा जुदि बाइक लाङोबा सोरबा गारिफोर लाङोबा होनबाना नों जोंना लाइसेन्सनि। नांगौ आरो ना बेखौ जों होनांगौ जायो। बेनि उनाव बिसोर कम्पिउ। जेराव बुनानै जोंनो मोनसे कार्ड हरो। बे कार्डखौ जों लाना फैनांगोन। बे आरो बिसोरनो पुलिसनो जायबा रैखाथि होयो गेटखौ। बिसोरनो खोन। थिनांगोन आरोना होमबानो। होमबाना जोङो हाबनो-हाबनो मोननाय जायो आरो। ना बेबायदि प्रसेसनि गेजेरजों नोंथां। औ।
बेबायदिनो आर। ना बेयाव हाबनायनि औ-औ। ओमफाय होजों जेन'बा जोंनि माने भुटान हादोराव जोंनि आसामनिफ्रायबो गोबां मानसिफोरा माने खामानि मावनो बायदिसिना गावनि थांना थानायनि राहानि थाखाय होजों खामानि मावहैनो थाङो आरो बिसोरनि बागै माने मोजां ना गाज्रि बेफोरबादि। माबायदि सुबिदा मोनो बेफोर। थांनानै मोजां जायोना गावखौ।
औ ओ थाङो जोंनिफ्राय औ-औ ओ जोंनिफ्रायबो। थांनाय जायो होजों। गोबां खामानि मावनो सुबुंफोरा। ओ पारसनि। बिथिं मोजाङानो जेनेबा बेवहाय एसां बिदि जेनेबा सुबुंफोरा मोजां। बोहार खालामो जेनोबा बेलेग रायजोनि बायदि। एसां इदि माबा खालामा आरोना औ रायजो जाहैबाय औ-औ जेनेबा उग्र बेबायदि खालामाबा मोजां रेसपन्स होयो सोब। खुबार आरोना नोंथां। ओ बेवहाय। खामानि मोनबाथ' मोजांनि खोथा जेनेबा जागायाबो मोजां। आरो बे जानाय-लोंनाय। बेबो मोजां आरो मानसिफोरनि बेब'हाराबो मोजां। आरो बेवहाय मिथिंगाजोंनो बुंफबनाय। थानाय आरो बेवहाय गोग्गो बारहावा मोननाय। हायो बेबायदि। दिनो दार
उम उम औ औ दे नोंथां होमबा जों दा दावबायनायनि सोमोन्दै गोबां रायलायबायानो। माने गुबुन हादोरावबो आरो जोंनि आस आंनावबो मोजां जायगा नायन थावना दङ।
औ औ।
बिनि बागै जों सावरायबाय मोजाङैनो औ औ।
अम दा जोंनिया समाबो
समा फैबाय औ औ।
उनाव
दा जों बि अ उनाव लोगो मोनबा मोजाङै रायलायफिनसै दा बेखिनियावनो दोनथ'बाय होनबा नोंथां न?
दे होमबा ना नोंथां औ दे
दे नोंथां दे औ